खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ? आचसा नोंथां औ नोंथ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला दसे सम जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ अब्ला जोङो दायो मानसिनि जिथुनाखि सुबुं माहारिनि जोंनि जिउ खुंनाय जिउ मोनसे दैदेनलांनायाव दा बेनि बागैनो एसे सावरायनोसै आरो ना जों माबायदि ओ सोलिलाङोब्ला जिउ मानसिखौ दैदेनलांनायाव ओ गोरलैयै सहैनो हायो माबायदियै जों जोंनि जिउखो रै दिनलांनो हायो बिनि बागै एसे मोजाङै सावरायलायनोसै आरोना दसे जोंखो जा गिबियावनो बुंदों थाङोब्लाथ' जों माने ओ सबसे गिदि बोसो बोसोन होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा जों जोंनि जोनोम जानायनिफ्राय जोङो जायखौ जोङो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बुङो बिबै बिबौ ओ बिथांमोननि बोसोन बायदि दियै जोङो जुदि मानिनानै सोलियोब्ला आरोबाव मोजांसिन जायो आरो आं बिदि सानो बिमा बिफायानो जोंनि गिबि माने जों जायखौ जों गसाय बुङो जों जायखौ गसाय इसोर होननानै मानियो थिग बेबायदिनो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि माने ओ इसोर हिसाबै हमनानै जों बिसोरनिफ्राय माखासे सोलोंथाइफोर लानो हायो। बेल' नङा जे माने जों माखासे सोलोंथाइफोरनिफ्राय माखासे गियानखौ सोलोंजोबनो हायो। थिग माने जोंनि बिमा बिफानिफ्राय जोङो ओ मोननांगौ जोंनि रोंनांगौ गियानफो रखौ जों जोंनि बिमा बिफानिफ्रायसो बांसिनै सोलोंग्रोनानै लानो हायो आरो मोजां गियान सासे ओ गोग्गो माने ओ सुबुं जानोब्ला माने ओ जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो थाखाय माबायदि सोलिनांगौ बेखौ जों गिबियावनो बिमा बिफानिफ्रायसो मोजां सोलोंनानै लाग्रोनो हायो आरोबाव बिनि उनाव जोङो जोंनि जिउ मोनसेखौ खुंलांनो थाखाय गोबां माने सोलोंथाइबो सोलोंनांगौनि गोनांथि जायो सोलोंथाइ होननि आरो बेजों लोगोसे खेला धुलानि गेलेेनो गौ गेलेनाय बादायलायनायफोर थायो बिदा बिफोर गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ गेलेनानैबो आथिखालाव जोंनि ओ बर' सुबुं माहारिनि जिथु नि बे लाइमोनफोर जोङो बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आथिखालाव जोंनि बर' ओ सुबुं जिथुनोखि लाइमोनफोर दङ बिथांमोनहा जोबोद मोजांनिफ्राय मोजां दावगालांगासिनो दङ आथिखालाव नुनाय बायदिब्ला जों गेलेनायावल' नङा आरो दानि माने जिथुनाखि ए आइ ओ मा बुङो बेखौ ए आइ मुगाना दा दानि जिथुनो बे ए आइ मुगा बेयाव माने आरोबाव बांसिनै इजिसिनै गावनि लाइफ स्टाइलखौ माने डेभलप खालामनाय आरोबाव नुनो मोन सिनो आरो जों नुनायाव ओ हमना ला नोङो माबा मोनसे फरायनोब्लाबो जोंनि समावथ हमना ला आबै आबौनि समाव बा ओ जों जों' इमान माने ओ माबानि फुराना जेनेरेसननिबो मानसि नङा ओ ओमबाबो माने जोंनि समाव एसेबाबो माने जेनेबा उनाव दङमोन आरोना थासारिफोरा एसे उनाव सोलियोमोन बुंनो थाङोब्ला जों स्कुल थाङोमोन जेनेबा मोनसे समाव लजिं थानानै गोजानाव फरायहैनांगौ जायोमोन आरो टिउसननि दिगदार जायोमोन मालाबा थाबाय थांनांगौ जायोमोन गारि मथरनि दिगदार जायोमोन ट्रान्स लेसननिना कमिउनिकेसननि गोबाङावनो प्रब्लेम गोलैयोमोन आरो आरो जुदि बुंनो थाङोब्ला दायो माने आथिखालाव जिथुनोखि जोंनि ओ लाइमोनफोर ओ बिथांमोननो थाखाय आरोबाव इजिसिन जानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो ना सोलायनायखौ होननो हायो जों दायो माखासे ट्रान्सपर्टेसननि खोथा बुहुत डेभलप जाबाय जोंनि लामाफोरनि खोथा बुहुद डेभलप जाबाय जोंनि ओ थांनाय फैनाय बहाबा जों बरडिं थायालासिनोबो बा थानानैबो जोङो गोजानाव थानानै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसेयाव थानानैबो जोङो मबाइल जोंनि ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोङो जों टिउसन लानो हायो ओ सोलोंनो हायो किसुमान माने स्किल्सफोरखौ जोङो गावनो माने नायनानै इमप्रुभमेन्ट खालामनो हायो डेभलप खालामनो हायो नायनायनि गेजेरजों आरो जोङो गोसोबा फोरोंनोबो हायो नाथाय थिक माने ओ थाङोबा जोङो मोनसे मोननैल बाहागो नङा गोबां बिबांनि बुस्थुफोरखौ जों बेयाव सोलोंनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जों। लेखा फरायनायानो बुंदों माबा मोनसे बुस्थुुबाबो जों बेयावनो गाैबो मोनजोबनाय जायो बा बिजनेस लाइन। बेफोरखोबो जों बेयावनो ओ सोलोंनोबो हायो आरो फोरोंनोबो हायो आरोखि दा जोंनि जिथुनिखि माने जिउ खुंनाय दा बेयाव बे ए आइ मुगायाव आरोबाव गोरलैसिन जाबावबाय माने मानो होनोब्ला जों दा मानसि नङा होमबा दा सासे मानसि जायोब्ला जोंनियाव गोबां रेसपनसिबिलिटिस थायो माखासे दिडिसिप्लिनाव सोलिनांगौ जायो न'खर मोनसे खुंनायाथ जोबोद गिदिर खोथा नङा होमबा जेसेबां गोरलै नुयो एसेबां गोरलै जाजोबा जोंनिया माने न'खर मोनसे खुंनायाव जिउ मोनसे खुंलांनो थाखाय मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय सोलोंथाइ लानांगौ जायो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानानै सासे मोजां सुबुं जानानै देखायनो हायोब्लासो समाजाव जोंबो सासे माने ओ मोजां सुबुं हिसाबै ओ समाजा गनायनाय जायो आरो दा बे हिसाबै। जोंङो साफ्रोमबो म बर' लाइमोनफोरा जोंनि माने जिथुनिखि जिउ मोनसे दैदेनलां याव गाव गावनि बेखौनो गोबां माने नाजानांगौ आरो जेसेबां हागौ एसेबां माने गावनि जिउ मोनसे मोजां गोगो जिउ खुंलांनो थाखाय नाजानांगौ आरो हानायमानि उन्दैफोरा ओ गोजौ फारसे दावगालांनो नाजाबावनांगौ आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ थुलुंगा होनांगो ओ बिसोर बिदिनो लेखा फरायनायानो जा माबा मोनसे सोलोंनाय बुङोब्ला जोङो गेलेनाय बादायलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय ओ दा नों फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय दुगैनाय बक्सिं गेलेनाय इदिने काबाडि गेलेनाय। बास्केट बल गेलेनाय जेरावबो नों पारतिसिपेट खालामनानै नों माने जेरावबो ओ देरहासार जानो हायो आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों। जे सोलोंथाइ बुङोब्ला मोनसेल' बुस्थु नङा स्किलस बुङोब्ला मोनसेल' बुस्थु नङा सोलोंथाइ बुङोब्ला। इदुकेसननि फ्रायल'ओ फरायनायनिफ्रायल' जोङो सोलोंथखौ लानो हायो बेबो नङा। जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो बालाय सोलोंथारखो। सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद गोनांथिथार आरो। सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय माने जों मानसिया। थांनानै थानायाव जिउ मोनसेयाव माने गोबां गोहोम गोलैगोन आरो गोबां दुखु खस्थ' जानांगौ जागोन। जोङो मानसिया माने सोलिनोब्ला सोलोंथाया जोबोद गोनांथार आचसा नोंथाङा। जोंनि जिउ खुंनायाव मा माया माने बांसिनै। गोनांथि जायो आरो जों माबायदि सोलिनांगौ। आरो आथिखालाव नोंथांमोननिथिं माबोरै सोलिबाय दङ। एसे खोन्थाना सावरायनो हागोनना नोंथां।
औ नोंथां माने जिउ मोनसेखौ खुंनो थाखाय जोङो। गोबां खस्थ' आरो दुखु जाललाफोरनि गेजेरजों जों थांनांगौ जायो। जोङो सानसेनि मानसिया साक्सेस जाया। जों माबा मोनसे बुस्थु नाजायोबा जोङो गोबां खस्थ' मोनो। गोबां खस्थ' खालामनानैसो जोङो माने मोनसे साक्सेस जायो जों। दा जोङो जिउ खुंनाय बेलायाव माने जोङो जिउखौ बोरै खुंलांनो होनोबा जोङो। जोङो गाव गावनि स्किल्सफोरखौ जोङो। एसे देब्लब खालामनांगोन जोंनाव गोबां रोख। रोखोमनि स्किल्स जों सोलोंनो हायो जोङो जिउ मोनसेखौ खुंलांनो थाखाय। जोंनाव अनेक बायदि बायदि रोखोमनि जोंनाव। गियान आखल आखु बायदि स्किल्सफोर थानांगो जोंनाव मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जों रोंनाय। जेनेबा हमना ला जोङो न'खराव माबाफोर जेनेबा प्रब्लेम जाबाय जोङो बेफोरखौ सल्भ खालामनो हानाय जोंनाव एसे आइडियाफोर थानांगोन ब्रेन्फोर थानांगोन बिदिनिखौ जोङो मालाबानि समाव मालाबा बिदिनो अफिसनि खामानिफोर जायो बेफोरखौ जोङो माने सल्भ खालामनो हानांगोन बिदिनो मालाबा माबाफोर बिदिनो खामानिफ्राव जुदि एसे जेनबा हमना दा माबाफोर बायगानो गाज्रि जाबाय प्रब्लेम जादों माबा समाव बेफोरखौ जोङो रोंनांगोन आरो जोङो न'खर नांलाय खमलायफोरखौ जोङो नोंथाङा खोनासंबाय खोनथाबानो जाबाय आं न'खराव माने एसे प्रब्लेमफोर जायोबा जों माने बेफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हानाय जादों हाथारनांगोन आरो जों बेराफारसे मोनो बाय इडुकेसनफोरखौ जों नांखागौ जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ नङाबा जोङो माने सा सा माने जों ओरैबो गैया ओरैबो गैया जागोन आरो जोंनाव माने इडुकेसन थायोबा जोंना ब्रेन्डफ्रा एसे साबसिन खामानि होयो बुजिनायफोरा साबसिन जायो जोङो माने बिनि थाखाय इडुकेसनखौ एसे गोनांसिन आरो जोंनि थाखाय इडुकेसनखौ जोङो गिबियाव लाथारनांगोन बिनि उनावसो जोङो बायदिसिना आखल गियान आखल आखु बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो सोलोंथारनांगोन आरो बबे बबेनिफ्राय जादों बा मानि थाखाय जादों जोङो मोजाङै साननो नांगोन जोङो ओरैनो हरबा जाया आरो जोङो जिउ मोनसेयाव गोबांफोर जोङो उनाव गाज्रि हुदाफोर साफानो नागिरो जेरै जोंनियाव बिदिनो बायदिसिना जोंनाव हमना ला जोङो जेनेबा जौ लोंग्रायानो जालांबाय जोङो जेनेबा जोङो बेफोरखौ मोनो फार्स्ट स्टार्टिंफ्रावनो माने जोङो एसे हमदांनो हानाय जानांगौ जेनेबा बोरै लामाजों थांनो नागिरदों जों जिउ मोनसेखौ खुंलांनांगौआ माने बेफोर गाज्रि लामायाव हाबनानै थायोबा जोंना लायबा बरबाड जागोन आरो जोंनि फिउसारा माने गाज्रि जागोन आरो जोंनि फेमिलिफ्राबो खस्थ' मोनगोन आरो दुखु मोनगोन आरो जोंनि इयुन जोलैयाबो माने बिदिनो खस्थ' मोनगोन दुखु मोनगोन बिनि थाखायनो माने जोङो एसे गाज्रि लामा फोर नुयोबा जों माने एरायखानांगौ आरो जोंनियाव माने गोबां बिदिनो दारि गोला फोरा जोंनियाव ए सौग्राव फैनो नागिरबाय थायो बिदिनो जोङो एसे थाल लानानै जोङो ए आराम सल' नांगोन जो बिदिनो
जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो प्रब्लेमफोर जोंनि जिउआव फैबायानो थायो फैबायानो थायो आरो दुखुआबो फैबाय थायो फैबायनो थायो आरो जोंनाव दुखु आरो सुखुनि बिदिनो थांलाय फैलाया जाबाय थाखायो बांसिन माने जोंनाव दुखुआसो बांसिन फैयो बिदिनो सुखुआ एसे खम जायो बिनि थाखायनो जों एसे गावखौ हमथानो हानाय गोसोखौ जोङो राफोद खालामनो हानाय जोंनाव माने बेफोरो थागोन आरो जों माने गोसोखौ जोङो दाद खालामनो हायाबा जोंनि गोसोफ्रा माने डाउन जायो जोङो माने मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव माने जोङो साकसेस जानाय नङा आरो जों गावखौ लुरबां दुरबल आरो लोरबां बाङाव लाबाय थायोब्ला जोङो माने जोंनि जिउआव माने बिदिनो सिङाव थानाय जालांगोन आरो बिदिनो जोङो जेरावबो जोङो आगानखौनो सुनो हानाय नङा जों एसे मोजां खामानि मावनो थाङोबा जों एसे आगान सुरनो नांगोन जों एसे साहस जानानै आगान सुरलांनांगोन आरो जोंना दिनै गामि एरियाफोरनि कमिउनिकेसन स्किल्सफ्रा बारा थिग नङा आरो इडुकेसनफ्राबो बारा थिग थि नङा बांसिनानो मानो लेखा रोङि सुबुंफ्रा गामियाव थायो बिनि थाखाय माने एसे जिउ खुंनायफ्राव प्रब्लेम जायो बिदिनो बायदिसिना बिजनेसफोर बायदिसिना ओ स्किल्स बायदिसिना आखाइनि गि बि दाब गोरों बायदिसिना ओ बिदिनो एप्लिकेसन बायदिसिना अनलाइन बुस्थुफोरखौ बारा मोनथिनो नागिरा बिफोराव माने गोबां प्रब्लेमफ्राव गोलैनो गोनां जायो बिदिनो गोदोनि मानसिफ्रा आरो दानि मानसिफ्रा बांसिनानो रोंखा राखा गोजा इडुकेसनखौ बांसिन गोसो हो बाय बिनि थाखाय दानि मानसिफ्रा बांसिन बिदिनो बेफोरो माने स्किल्सफोरखौ माने लासै लासै देभलप जालांजोब्बाय आरो दानि दानि जुगनि मानसिफ्रा माने ओरैनो गोरलैयैनो थगायजाग्रा नङा आरोना बांसिनानो माने एसे गासिबो माने बांसिन सिनानो एसे गोरों गोजाखा दानि मानसिफ्रा एसे बांसिन एसे डेभेलप जाहांदों आरो गोदोनि बायदि नंद्रायला दा नोंथां जोंना
सैथो खोथाखौना बुंदों नोंथां दा जोंना समाबो लाद्रायबाय जोङो ओ नेक्स्ट मोनसे गुबुन मोनसे आयदायाव रायलायनोसै दसे उनाव होनबाना नोंथां अब्ला जों दोन्थ'लायनोसै आरो ना जागोन नोंथां